औ नोंथां
खुलुमबाय नोंथां गोजोन फुंबिलि
गोजोन फुंबिलि नोंथांसिमबो आं नोंथांखौ ओ फन खामनायनि गुबै जाहोना जाबाय आङो आबाद मावनायनि नेमखानथिखौ नोंथांनिफाय एसे मिथिनो लुबैयो
औ जागोन दे
औ नोंथां फोरमायना होदो
आबाद मावनायनि नेमखानथि होनोबा जोङो गोबां आबाद मावनाय जायो नङा होमबा?
औ
जोङो माइ दैज्लां बोथोराव दैज्लां बोथोराव जोङो मा आबाद मावो होनना बङोबा दैज्लां बोथोराव आबाद मावनायनि मेनानो जाबाय जोंहा माइ गायनाय
औ माइ गायनाय
माइ गाय माइखौ जोङो बोरै गायो होनना बुङोबा जोङो
औ
गुदियावनो जोङो माइखौ जोङो दैयाव सोमनानै सानथाम बा सानब्रै सानबानि गेजेराव जे गाजा बेरो अब्ला जों दैनिफ्राय बोखांनानै दोनो
बिनि आगोलनो जोङो हाखौ मोजाङै खोथिया जोङो दब्लायसे बा दब्लायनैयाव जोङो मोजाङै सार्च खालामनानै मोजाङै गोमोन फोमोननानै लाग्रोयो बिनि उनाव जोङो गाजा बेरनाय खोथियाखौ जोङो ओ दुब्लियाव लांनानै हायाव जोङो मोजाङै फोयो फोखांनायनि उनाव जेब्ला फनन्द्र' बा बिस दिन बा मास मोनसेनि उनाव गा बे खोथियाया गायजानाय बा फुनानै दुब्लियाव गोबां बिबांनि हायाव गायजानाय जायो बै हाखौबो जोङो मोजाङै ट्रेक्टरजों बा गोदोनि दिनावथ' जोङो मोस सौजोंसो एवोमोन बा हालौ
औ औ
जोङो दानि जुगावथ' जोङो गोबां ट्रेक्टरजोंसो हालौनायखौ नुयो
औ
बे हाखौ गोमोन फोमोनखांनायनि उनाव जोङो मोजाङै बे खोथियाखौनो जोङो गोबां बिबांनि हायाव गोबां बुरजा हायाव गायनो हानाय जायो आरो बेनिफ्रायनो जोङो बे नै बा थाम दाननि उनाव जोङो माइ महरै मोनफिननाय जायो
औ बेखो ओ बेखौ ओइ ओ औ बेखौ बे हा नायनि जेनेबा दा ओ आगोलथ' मोसौदो एवोमोन दा मानसिया माबायदि ओ हेफाजाबजों आबादखौ मावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
जोङो दायोथ' ट्रेक्टरजों ने
अ ट्रेक्टरजों एवो ओमफ्राय
ट्रेक्टरजों लोगोसे मावनाय जोङो गोबां सुबुंङानो गा सुबुं माहारियानो बा मानसियानो गायनाय जायो नङा होमबा लोगोसे दानि जुगावथ' टेक्न'ल'जि मेसिनबो ओंखारबाय माइ गायग्रा माइ गायग्रा लोगोसे लोगोसे माया जुदि गोमोन जाबाय नै बा थाम दाननि उनाव गोमोन जायोबा जोङो दानि जुगाव मेसिनबो ओंखारबाय मानसिबो
औ
गोदोनि दिनावथ' आखाइजोंनो हानाय जायोमोन दानि जुगाव जोङो मेसिनजोंनो हायो मेसिनजोंनो नानाय जायो
औ
औ
ओ बेनिफ्राय बे ओ नोंथाङा दानि ओ जुगनिखो मोजां मोनोना आगोलनि जुगनिखौ साबसिन मोनोमोन मानसिया मावनायखौ मोजां मोनो ना मेसिना माव मावनायखो बांसिन साबसिन मोनो नोंथाङा नोंथांनि रुजुनायाव माया साबसिन
बुंनो थाङोबा मोननैबो फारागथि दङ नाथाय गोदोनि गोदोनि होनोबा गोदोनि जोंनि सुबुंफोरा जेरै मावलांदोंमोन ओरै रंजा बाजा सावरि बादालि ग्रोम ग्रोम रंजा बाजा जे मोसौजोंनो मारा होनाय ओ मोसौजोंनो गासिबो खामानिखौ मावजोबनाय जायोमोन बै समाव जोंहा जोंहा जेबो खामानि बा जोंहा बिजनेस मावनो रोंनाय जायाखैमोन अब्ला जोङो खेथिखौनो बांसिन गोसो होयोमोन नङा होमबा गोदो
औ होयोमोन गोसो
बिनिखायनो दा दानि आरो गोदोनि फारागथि होनना बुङोबा दानि जुगाव जोंनि मानसि बा जोंनि सुबुंफोरा दा जोंहा मा जाखो जोंहा स्टुडेन्ट बा ग थ' गथायखौ जोंहा रोंगौथि होनो थाखाय गथ' गथायखौबो दायथ' होनाय दायथ' थ' जेनेबा स्कुलाव थिनहरनाय बायदिसिना जोंहा गोबां माबाया जोंहा बांबाय बा जोंहा गोसोआ खेथि मावबाबो जोंहा दा बांसिन मानसियानो मा जाखो बिजनेस लाइनावबो खारनो रों नाय जाबाय आरो गोदोनि दिनाव साख्रि मावग्राफोरा खममोन
ज
दानि जुगाव जोंहा साख्रि मावग्रा गोबां ओंखारबाय बिजनेस मावनो सोलोंबाय बिजनेस मावनायाव गोसो होबाय बेनिखायनो जोंहा दानि आरो गोदोनि फाराग होनोबा आं बेखौ एसे मिथिगौ आरो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा एसे
औ अब्ला आंबो एसे बुंसै नामा नोंथां
बुंदो नोंथाङाबो एसे औ औ
आ आबाद होनना बुङोब्ला गोदो जोंना मोसौजों हालेवोमोन नङा होमबा मोसौजों हालेवनानैसो जों गायोमोन बेनिफ्राय जोंहा बे ओ गामि गफायाव माने सावरि बादालि जाना मोजां मोनोमोन आरो बांसि नानो
नामा
औ बेनिफ्राय जोङो माइखौ गायनायनि जोबथियाव जों मा होनो बेखौ हाल जांख्रा बे हाल जांख्रायावबो जोंहा गोबां मोजां जायोमोन आरो नङा होमबा
औ
बेहाय था ओ गायनो थांनानै बा हालेवनो थांनानै मानसिफ्रा ओ फोथारनि रंजानायखौ लायोमोन आरो दा ना थाय बे जुगाव जों बेफोरखौ नुनो थांलिया आरो दा नुनो थाङैनि गुबै औ नुनो थाङिनि गुबै जाहोनानो जाबाय मानसिफोरा बेस्थ' जाबाय
बेस्थ जाबाय
औ आबादजोंल' बेस्थ' नंला गुबुन खामानियावबो मानसिया बेस्थ' जानो हमबाय आरो दा नोंथाङा दावहाय जेरै ओ बुंदों बिजनेस लाइनावबो एसे खारबाय साखरि फोरावबो एसे खारबाय आरो बेनिखायनो मान सिफोरा बे फोथारनि खामानिखौ ओ थांनो एसे बाबाया आरो हिनजाव फोराबो गायनो गुनो एसे बानाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे ओ दाना माने ओमफ्राय हायानो जाबाय आरो माने मानसिफ्रा ओरैनो बेखार सासे सानै थायोबाबो माने मानसिफोरनि गुबुननि स्टेटास खोनानै बे दुब्लि फोथाराव ओंखारनो ओ बानाय जाबाय आरो आंनिनो औ औ आंनि नोजोराव बानाय जाबाय ओ नाथाय ओ जोंना बेबायदि खामनायावनो खामनायावनो किसुमान कालसाराबो गोमालांदो आरो नोंथां बे आबाद मावा ओ आबाद मावनायनि कालसाराबो गोमालांदों थेवबो बिदि बिदि होननानै मानसिफोरा जनानै बा जिरायनानै थायाखै
फै बा गारनानै दोनाखै आरो
गारनाखैनो दोनाखै दा जों आधुनिक बा गोदान मुगा मुगानि गोदान आदब खायदाजों आबाद मावनायखौ जों नुसै मानो होनबा मानसिफोरा फरायनायनि गेजेरजोंबो आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनदों नङा होमबा थां औ माइ आबादाथ' माइ आबाद थाबाय
जोङो बुंनो हायो दा नोंथां जोङो ड्रागन ड्रागनावबो जोङो राय्लायनो हायो जोङो दा टेक्न'लजि दा जोङो फराय इडुकेसन लानानै गोबां मानसि खौनो जोङो दा दड्रागन गायनायखौबो नुदों नङा हमबा
बायसिना फिथाइ सामथाय गायदों हरैजायथ नोंथांमोननिथिंजाय ओरैनो फिथाइ सामथाइ बुङोब्ला ओरैनो मा फिथाइ सामथाइखौ बांसिन गायनाय जायो
जोंथिं दायो मा आङो दा नुदों बांसिन जोङो थिं जोंथिं माइ आबादजों लोगोसे जोंहा गोबां दा दा मेसें बोथोराव माइ हाखांनाय लोगो लोगो जोंहा दा मा गायो जुखाम
जोङो दा जोंनि मानसिफोरा दा बांसिन जोङो जुखामखौ गोसो होनाय नुदों आरोना जुखामाव जोंहा गोबां सुबुङानो रां आरजिनो हानायखौ नुबोदों आरो आङो
औ
जोङो गोदोनि दिनाव जोङो हाखो माइ ल' गायनानै बाखि खिनि दिनाव जोङो हाखो ओरैनो गारनानै दोनोमोन
गाननानै दोनोमोन औ
दानि जुगाव जोंना हाखौ ओरैनो दोनलिया रावबो जोंनिया गासिबो रोंजोबबाय टेक्न'लजि जुगाव दा बयबो हाखौ माने जोङो ओरैनो दोनलिया खालि दोनलिया माइ हाखांनाय लोगो लोगो जोङो जोगोनारबो गायो जोगोनार थिं जोङो जुखाम गायबाय
जुखाम गायबाय जायो गोबां रोखोम रोखोमनि मानसिफोरा दाना आबाद मावनानै मोजां मोनो औ बेखौ नुनानै जोंबो गोजोननाय मोनो आरो बर' हारि हिसाबैबो बुहुत डेभलप जाबाय ओरैजाय नोंथां मोनसेजों साह बागानबो दङो जा
साहा बागान दोङो साहा बागान दोङो
साहा बागानाबोथ' ओ फ्राय न'खरावनो दोङो ना गैया नोंथां
अ दायो जोंनाव न'खर गैया बिथिं बागान बागान महरै जोंनि गामि खाथियावनो दङ अ खिनथु जोंनिथिं गामि ओनसोलयाव गामि ओनसोलाव नुनाय जायाखै आरो दा
अ गामि हिसाबै
गामि हिसाबै बागान हिसाबै बागान हिसाबै साइदआव बेले हम
औ आतसा नोंथां बे साहा पात बागानाव बेहाय नोंथां नोंथांमोननि मानसिफोरा खामानि मोनोना
मोन मोनो मोनो मावगासिनो दङ बेयावनो दा जोंनि जों जोंनि गामिनि फ्राय गैयाबाबो गुबुन जायगानि बर' बा जोंनि सुबुंफोरा मावनानै बेयावनो मावनानै जानानै दंगासिनो दङ दा आजिखालि बेयावबो गोबां खामायनानै बा न'खरखौ सुंथानो बा गथ' गथ' गथायखौ बे साहा बागानावनो मावनानै गथ' गथायखौ गोबां फोरोंथि फोरोंनाय बा रोंगौथि होनायखौ बहुद नुबोबाय आरो आङो
औ
ओम
दङ अब्ला नोंथां जोङो सम मोनोब्ला नोंथांजों उनाव रायलायफिननोसै ओ दा समाबो बेसे जाखोथाय
जाबाय
समाबो नोंथां ओ जाथ'बाय आङो उनाव हरफिनसिगोन नोंथां नोंथांजों रायलायना गोजोननाय मोनबाय औ दे औ दे नोंथां